हेलौ नोंथां
हेलौ औ नोंथां
औ औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दं ओरैनो मा होनो बायजोआव जिरायनानै दं आङो
औ आंबो जिरायनानैनो दंथयो दे ओम नोंथाङा
थांबायमोन नामा नों
औ जाखांबाय नोंथां
अ
ओमफाय ओरैनो खबरफोरा माबोरै नोंथां
खबरफोराथ दायो मोजाङैनो दङ मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नोंथांनालाय
आंनाबो मोजांथखौनो बुंनांगोन दे
औ
ओमफ्राय
ओमफ्राय बोथोर बोथोरफोरालाय बोरै दङ नोंथांमोनथिंलाय
बोथोरा जोंनाव दासान्दि बिदिनो दसे सम अखा हायो दसे सम आरो सानदुं दुङो बिदि जागासिनो आरो नोंसिनि
होमबा नों जोंनिथिंजायबो दा दाथ सानदुंसो दुंनान दङ दसे अखा हादोंमोन दाथ अखायानो गैला
औ
दाथ होनबा नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि जाहोनखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना मानोथ
औ नोंथां औ आंनि कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांनिथिं ओरैहाय औ दावबायथावथाव जायगाफोर मायबाफोर दङ नामा होननानै
अ एदिथ अ औ दावबायनायनि दावबायनाय जायगायाथ जोंनिथिं गोबाङानो दं अ गोबाङानो दावबायारि फैयो दावबायनानै थाङो औ आं बुंनो सानबाय आरो ना जे जोंनि थिं दावबायनायनि जायगाफोरखौ एसे जोंनिथिंजाय एरै बलुंबुथुर दैमा सेर दं आरो ना बेखिजायैबो जोङो एसे दावबायहैनो हायो बेखिजाय जोङो गासिबो थांनानै जेनेबा जेब्ला बोसोर गोदान फैयो अब्ला जोङो बयबो गासिबो थांनानै बेवहाय जे माने एसे माने पिकनिक बायदि माने पिकनिक जाहैयो आरो ना बेवहाय थांनानै ओमफ्राय ओरै जाय दङ जोंना मा होनगोन अरुणाचल साइद दङ बेखिजायबो थांनानै जोङो बेरायहैयो जेनेबा मा होनगोन दैमा जिं जिं थांनानै बेराय थाबायहैयो दावबायहैयो जायगा नायहैयो बेखिजायबो फैनानै जेनेबा दावबायफैनो हागोन आरो ना बेखिजाया जोंथिं फैनानै ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायदि दावबायनाय जायगा दङ नामा
औ दङ लोगो ओ जोंनिथिं मानसा खाथि जायो आरो बेसे ओरैनो पास किलमिटारसो जागोन बेनिफ्राय बिदिनो फैयो फरेनारफोर फैयो ओम बे लडजआव थाफैयो ओमफ्राय आरो मा होनो ओम ओरैनोथ जेनेबा जों कारफोर लानानै बाइकफोर लानानै थाङोना बिदिहाय गेट बारनानैहाय कार बाइकफोरखौ लानानै थांनो हाया आरो जुदि नों हाग्रा बि हाबनो गोनांब्ला बिदि जिब सि रिजाब लानानै थांनांगौ ओमफ्राय बि सोरो गार्डफोर हरफायो सेफटिनि थाखाय
अ अ
औ
गोबाङानो सोरथिबोन अ अ गोबां हो
मा होनदोंमोन नोंथाङा
माने गोबाङानो माने गावखौ माने बासायनो थाखायबो एसे माबा नांफागौ नालाय ओंखायथ आं बेखौ बुंनो नागिरदोंमोन आरो ओ दे नोंथाङा ए बुंबावदो फोरमायबावदो
औ माने ओम एप्रिल मे बिदि मान्थ फोराव हाग्रा सिङाव हाबनानै बेरायनो थाखाय मोजांसिन जायो आरो बे दानावहाय माने हाग्राफोर सावस्राङो सावस्रांनाय बिनि उनाहाय माने गा गोरलै गोरलै रजयो नालाय बिदियाव लानदां जायो ओ जिब जुनार फोराबो एसे मोखाङावनो फैयो गांसो जा फैयो बिदि आरो होमबानिया दावबायारिफोरा थांनो बेरायहैना नायहैनो मोजां जायो आरो माने स्राङै नुयो साखाथियावनो नुयो
उम उम
उम
दावबायनायनि दावबायनायनि बारै दावबायनायनि बारै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने दावबायबा जोङो माबायदि माने जेनेबा माबायदि जाहैयो दावबायबाथाय मा मा नुनो मोनो मा मा माने सोलोंनो मोनो दावबायबाथाय बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ बांद्रायखौथ आंबो रोङा माने आंबो एसेबां मानि‌ दावबायनानै मोनाखै नालाय। जाखिनि आंनि औ आंनि जाख खिनि रोंनाय जाखिनि आंनि मिथिनाय बेखौ आं एसे फोरमायनो हागोन आरो।
अ अ नोंथाङा एसे बुजायनानै होनो हागोन नामा जेनेबा दावबायबा माबायदि माबाहैगोन हागोन उनाव? मिथिनायखोनो मिथिनाय निखौ एसे
औ औ जागोन नोंथां आं जा खिनि एसे मिथिनाय बेखौनो बुंनोसै।
औ।
माने ओ एसेबां हायो एसेबांनो जों गोजानाव जेनेबा ओ जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोरफोरावबो थांनो हायोबा बेरायहैनो हायोबा जों माने माखासे गोबां बाथ्रा खोनो मिथिनो हायो आरो। माने रोंगौ थि मोनो जोङो बाहेरनि माखासे ओ आबहावा थासारिफोरखौ जोङो रों रोंगौथि मोनो। जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव बो जोङो एसे एक्सपिरियेनस जायो। बिदि आरो। माखासे साननाय हनायफोराबो जोंना माने साननाय हनाय बुजिनायफोराबो एसे गुबुन जायो यो आरो।
औ।
हायोब्ला जोङो बेरायनो बेरायनांगौ समखो समाथ जोंना होबाबो बेस्थआनो माने सोलाबा जों थेवब्लाबो समखो जों दिहुननानै हाब्ला बेरायनांगौ आरो।
अ अ।
उम
माने बेरायनायनि बेरायनाय जों माने माबायोना मा होनगोन एसे गावबो माने- सानति थानो हायोना जेनेबा मोजांबो मोनो जेनेबा गोसोफोराबो एसे सानति जायो। उम बेफोरनि थाखायबो बे दावबायनाया गोनांथि आरो ना।
औ। बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआथ ओहो
अ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय थाङोना थाङा बेरायनोफोर?
आंथ दावबायनाया दावबायखांबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै मा होनगोन गुवाहाटि नोगोराव आरो ओरै सिलं थांबाय। आरो ओरैजाय मा होनगोन अरुणाचल जायगायाव थांबाय बेफोराव थांनानै आङो बिराद माने मोजां मोन आरो ना जेनेबा गोदान गोदान थासारिफोरखौ सोलोंनो मोनो जेनेबा सोलोंहैनो हायो ओमफ्राय आरो माने जायबा रावफोरखौ रोङा बेफोरखौ माने एसे एसे सोलोंहैनो हायो आरो ना बेलेगाव थांबाथाय जेरै माने हमनानै दा जेनेबा आङो अरुणाचल अरुणा स्कुलाव थांखांबायना ओमफ्राय बेवहाय जे माने इसोरनि थानाय माबानि जानाय लोंनाय रायलायनाय गाननाय जोमनाय बेफ रुनानै आं बिराद गोजोन्नाय मोनदों आरो ना जेनेबा बिसोरनियावबो जेनेबा मोजाङैनो बिमा बायो होननानै दा आङो बिसोरनि जायगायाव थांनानै बिराद माने गोजोननाय मोनदों आरो जे इसोरनाबो मोजां थासारियाव इदि थायो मायो होननानै दावबायनायजों लोगोसे माने बिराद सोलोंनो हायो नोङो रायलायनाय रावखौबो सोलोंनो हागोन जेनेबा जानाय लोंनायखोफोरखौबोथ मिथिनो मोनो ना गुबुन गुबुन जानाय लोंनायखौ ओमफाय आरो जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो एसे माबा दावबायनो हायो नालाय जेरै जोङो माने फरायनायनि बिजोंजोंबो मा होनगोन बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनो हायो सोलोंथाइ नङाबाथ जोङो माने बोरै रोंबावनो बोरै रोंनो आरो ना सोलोंथाइ थाबासो माबानो हायो गेर‌ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैनो हायो
औ बेनिखायनो सोलोंथाइयाबो गोनांथार आरो ना
औ औ औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा अबे अबे जायगायाव माने दावबायहैखो
आंबोथ सिलंआव खनसेल बेरायहैनो मोनबाय ओह ओरैनोथ बिदि सम मोनोब्ला माब्लाबा बिदिनो गुवाहाटि नोगोराव थांनाय जायो मानि ओमफ्राय ओरैहायथ बिदिहाय जेबो गोजानावहाय बेरायनाय जायाखै दे नोंथां
उम उम
औ
गुबुन गुबुन जायगायाव थांबाथाय गुबुन गुबुन माने थासारिफोरखौ नुनो मोनो नालाय एसे सोलोंनोबो हानाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय नोंथां मा होनो आं बेखौ बुंनो सानदोंदि माने गुबुननि जायगायाव थांबाथाय माबायदि माने जाहैनांगौ एबा माबायदि खालामहैनांगौ बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ माने उम मा होनो बिदिहाय जुदि आं इसेबां माने बिनि बागै बारा बांद्राय एसेबां ओ बुंनो हानाय नङा दे नोंथां
अ अ अ जेन बेनि बारै आं एसे बुंनोसै आरोना मा होन ओ गुबुन जायगायाव थांबाथ जोङो बिसोरनि थासारिखौ एसे नायनांगोन आरो ना बाय नायनानै बिसोरनि बादि जेनेबा थानाय थानाय जानाय लोंनायखौथ जोङो अबाव खनसेयावनो सोलोंनो हानो आरोना एसे माने नानै लाग्रोनांगोन सिगाङाव ओमफाय नायखांनायनि उनावहाय जे बिसोरो माबायदि थायो मायो बेफोरखौ बिसोरनाव सोंग्रोनानै बिसोरजों माने एसे गोरोबलायनानै एसे माबाबानो जोङो एसे इसोरनि सा थासारिखौ एसे मिथिनो मोनो आरोना मायो मायो होननानै होमबाना एसे माने दावबायनो थांबा फ्राय जोङो माने माबा जायो आरो एसेबाबो मदद मोनो आरो गुबुन जायगायाव इदि दावबायहैनो दांबाथाय माबाथाय माबायदि माबा नांगौ मानांगौ त होनोमबा नोंथां ओ दोनथलायनोसै खोमा ना
औ दे नोंथांबा दोनथ थबाय गोजोन थाबाय दे नोंथां
अ गोजोननाय थाबाय